हेल' औ। खुलुमबाय नोथां खुलुमबाय।
दा नोंथां मा खालामगासिनो दं?
ओ नोंथां आंथ' दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै दङ औ।
दा नोंथां आं नोंथांजोंसो एसे। मोनसे आयदानिसायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
औ नोंथाङा जेसेखि हायो एसे हेफाजाब होलायबानो जाबाय।
औ औ औ जागोन नोंथां।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि दैमा दैसा आरोना।
औ औ।
जायखौ जों दैम दै सा होननाय जायो जोंनि गामि ओनसोलावबो। थायो सोहोर ओनसोलावबो थायो नङा होमबा। औ जों। दैखौ दैमा दैसानिफ्रायसो मोननाय जायो आरो जों। गोबां दैमा दैसायाव बेबादिनो दुगैनाय मानाय। बेबायदि जि सुनाय बेफोरबायदि जोबोर खामानियाव बाहाय जायो दैमा दैसाया।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेबादिनो दैमा दैसागु होननानै बुङोबाथ जोंनि। गामि सेर सेरनो बोहैलांनाय थायो।
दैमाऔ औ औ
औ औ।
बे ओ दैमा दैसा होननानै बुङोब्लाथ जोंहा नै। साखाथियावनो थानाय गोबां दैमा दैसाफोर दं जेरैहाय। दैसा होननानै बुङोब्ला जोंहा फागलादिया दैसा। फारसेथिंजाय दिरिं दैसा बिब्दिहायनो गोबां दैसाफोर। दङ आरोोना दैमाखौथ जों खाथियावहाय नुनो मोना। दैमा होननानै बुङोब्ला जोङो बुरलुं बोथोरखौसो सानहरनांगोन। ओ सासानजा ओनसो। ओनसोलनि मोनसे दैमा हिसाबै बुरलुंबुथुर दैमा आरो ना। ओ। जोंनि दैसाफोरनि दैफ्र गासैबो। ओ बोहैलांनानै। बै बुरलुं बुथुर दैमायावहाय ज जाहैयो आरोना। औ नंगौ।
बेबादिनोथ जों नुनो मोननाय हिसाबै जोंनि दैमा दैसा। दानि जुगाव जोबोर गाज्रि बेसाद एबा प्लास्टिक मुवा बेसाद गार्राग्रआ जाहैबाय बेफोरबायदियावनो जोंनि दैमा दैसानि दै। फोराबो गेब्रें नमलांगासिनो दं।
औ नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिया एसे साननानै नायब्ला मोनो जे जों। एसे बेफोरखौ खमायनांगौ नङा होमब्ला।
औ नंगौ नंगौ।
औ बेबायदिनो गासै। गासैबो बेबायदिनो जयै सानलायनानै मोजां नै दैमा दैसाखौ जेन लाखियो।
औ औ मोजाङै लाखिगोन।
औ औ
औ ओ जोंहाथ दैसा होननानै बुङोब्ला फाग्ला दिया दैसा बे दैसायाथ जोंहा गोजौ हाजोनिफ्रायनो बोहैबोखानाय नालाय जोंहा गोजौ जौ हाजोनिफ्रायनो माने जों मिन्थिसहैनिफ्रायनो बोहैबोनाय बेयो दैसायाहाय बेफोरबायदि दैसाफोराहाय माने मा होनो बेखौ मेसें बोथोर मेसें बोथोरावहाय एसे रानलाङो आरोना। माने दैयाहाय खमायो आरो दैज्लां बोथोर दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय गोबां अखा हानायनि जाउनावहाय बे दैसाफोरा माने दैजों बुंफबो माने दै बाना हिसाबै बोहैबोयो माने गोबां दैबाना जायो। ओ बेजों लोगोसे सेर सेराव थानाय दैमा सेर सेराव थानाय ओ न'खर न'खर एबा गामिफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ'खौ जों नुनो मोनहरो मानोना बेनि देआ जोबोर गिदिरै फैयो ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोङो ओ फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बारलांनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो।
औ
दै दैया बुरजा जानायनि जावनाव फारसेथिं माने मोजां दालांनि खाबु गैया बेनि जाउनावहाय से खस्थ' खो नुहरो
ओ दाथ' बेबायादि बिदिनो दैमा दैसायथ' जों सुबुंनि थाखाय जोबोर गोनांथि नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंगौ।
दा हमनानै ला जों सुबुं माहारिया जि समाव जोङो आबाद साबाद मावनाय समाव
औ औ
दै नङाबा आबादा जानाय नङा नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ
नांगौथि जानाय दैफोरखौ दैमा दैसानिफ्रायसो मोननाय जायो। ओमफ्रायथ' बेबायदिनो जोंनि ओ दुैनाय थोरसि सुनाय बेबायदि बिदिनो ओ जोबोर खामानियावबो बाहायजायो आरो बाहायोबो औ। बेबायदिनो जोङो गावब गावनो जेन बाहायजानाय बेबायदिनो जों दैमा दैसा फोरखौ हायोब्ला जेसेबांखि हायो एसेबांनो मोजां लाखिनांगौ जायो। जोङोथ' दैमाखौथ' बुंथ'ला नाथाय जोंनि दैसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे जोंनि जायगाफोराव औ माने बेबायाददिनो प्लास्टिक गारनाय गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय बे बेफोरबायदि नुनो मोनो नाथाय बेफोरबायादि सुबुङा गावनो गावनि सम्पतिखौ गाज्रि खालामना लायानाय बायदि नुयो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ।
बेबादिनो जों दैखौ जों सुबुं माहारियानो बाहायगोन नाथाय सुबु माहारिआनो जुदि बेबायदि गाज्रि मुवा बेसाद गारनानै ओ दैखौ गेब्रेङयो अब्ला गावनो खस्थ' मोननांगो उनाव नङा होमब्ला? औ।
अ ओ बेफोरो ओ बेफोरथ' खाथि खाला माने जोंनि खाथि खालानिनो मा दैसा नालाय बेफोरखौ जोङो जोंनिनो सम्पद हिसाबै जोङो मोजाङै लाखिनाया गाहाम मानोना जोङो बेनि फ्रायनो नांगौ बायदिहाय दैफोरखौ बाहायनो हायो आरो ना जेराव नांगौ जोंहाथ' ओ बेफोरबायदि गामि ओनसोलफोरावहाय जोंहा गोबां आबादफोर मावनाय जायो बेफोर आबादावबो जोंहा जाखिनि नांगौ बेखिनि दैखौ जोङो बेनिफ्रायनो बोखांनानै होनो हायो। आरो फारसेथिं दुगैनाय जि सुनाय बेफोरबायदियावहाय मानोना दैया गेब्रेङोब्लाथाय जोंहा माने बेवहाय आबाद फोथारफोरावहाय हैब्लाबो जोंहा आबादफोरा गाज्रि जानोबो हागौ। फारसेथिंहाय जोङो जि सुनो थाङो बेवहाय ओ दै दैमा दैसाफोरावहाय जों जि सुयो जुदि दैमा दैसा जु गाज्रि एबा जों सुबुङानो दैमा दैसायावहाय गाज्रि मुवा बेसाद गारनानै बेनि दैखौहाय जों जुदि गेब्रें होयोब्ला अब्ला जोंनो बेवहाय थांनानै जोंनि जि जोम गाैखौबो जों बेहायनो सुनाय जायो। माने सुयो अब्ला बे अब्ला बे गेब्रेंनाय दै दैजों जोङो जुदि सुनो गोनांब्ला अब्ला जोंनावहायनो माने बेराम आजार जानोबो हागौ। ओ बेनि थाखायनो जोङो दैमा दैसाखौ गेबें होआलासे ए मोजाङै मोजां लाखि नाया माने जोंनि थाखाय गोनांथार। नङाब्ला जों गोबां खैफोदावहाय गोग्लैनो माने एसे सुबिदा जायो आरो माने गोबां ओ बेफोरबायदि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दैमा दैसानि अनगायै जोंहा नाला एबा दंग'फोर थायो खाथि खाथियावहाय।
औ।
ओ बेफोर नाला दंग'फोरनि दैयाहाय थांनानै जोंहा दैसायावहाय ज' जाहैयो आरो फारसेथिंहाय दैसानि दैफोरा थांनानैहाय जोंहा दैमायाव ज' जाहैयो। ओ बेबाय बिदिनो जोंनि फाग्लादिया दैसा आरो फारसेथिं देरिं दैसा बेफोरबायदि दैसाफोर थाङै थाङै जोंहा बुरलुं बुथुर दैमायावहाय स'जाहैयो। औ बुरलुं बुथुर जोबोद गिदिर मोनसे दैमा।
औ गिदिर दैमा बे। ओ दाथ' बेबायदि बुङोब्ला जोङो साननानै मोनो जे एसेबां जोङो दंग' दला बेफोरबायदि दैसानिफ्राय मोनहैनानै जोंनि दैफोरा मोनहैनानै बुरलुं बुथुर दैसा दैमायाव ज' जायो नङा होमबा औ बेबायदिनो जोङो जेब्ला बेबायदि दंग' बेफोरबायदि फिसा फिसा नालाय बा दैसाफोरखौ मोजाङै लायैबासो मोजाङै जोङो स'लिलांनो हागोन बेखौ जों नुनानै मोनो। औ बेनि थाखायनो जोङो सुबुं फोरा गावनो बुजिनांगौ जे ओ बेफोरखौ मोजाङै लाखिनाया गाहाम नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नंगौ। ओ जोंथ' औ औ।
बेनि थाखायनो जोङो गासैबो सुबुं माहारिया सांग्रांथि जानांगौ।
औ औ नंगौ नंगौ जोंहाथ'
माने ओ दंग' नाला बेफोरावहायनो जोङो बेफोरावहायनो माने गाज्रि मुवाखौहाय बेफोराव गारबानोहाय जोंहा ओ फारसेथिं बेनि दैयाहाय दैसायाव जमा जाहैयो नालाय ओ बे नि बेयाव गाज्रि जानाय लोग लोगो लोगोनो ओ दैसानि दैआबो गाज्रि जाहैगोन मानोना बेनि दैनो थांनानै दै आव ज जाहैयो आरो फारसेथिं दैसानि दैया गाज्रि जायोब्ला आरो फारसेथिं बे दैआनो दैमायाव गोग्लैहयो अब्ला दैमानि दैयाबो जोबोर गाज्रि जागोन। अब्ला जोंहा गासैथिंबो गाज्रि ओ बेनिखायनो गाहायै जोङो ओ दंग' नालाफोरावहाय बेफोरावहाय गाज्रि मुवा बेसादखौ गारनो नाङा फारसेथिं बेनि दैखौहाय जोङो गाज्रि खालामनाङा। गाहायैहाय औ नंगौ।
उम दाथ' बेबादिनो जोङो ओ दैमा दैसा होननानै थ' बुङोब्ला जोंनि दैमा दैसाखौ जोङो साननानै ओ लाबस्लाबनो हानाय नंला मानो होनबा जोबोद दैमा दैसा दं जायखौ जोङो हमस्लाबनोबो मोना एबा नुस्लाबाखैबो बेबादिनो जोंनि खाथि खाथियावथ' बेबायदिनो जोंनि खाथियाव थानाय पाग्लादिया दैसा बेबायदि दिरिं दैसा बेफोराव खौनो जोंनि जायगायाव थानाय दैमा दैसा फोरखौनो जों खाथिनि सुबुङनो मोजाङै लाखिनांगोन नङा होमबा? होमब्लासो बेबायदिनो इयुनावबो जोङो नांगौ दैखौ बाहायनो हागोन दैमा दैसानि दैफोरखौ। जोङो जेरै हमनानै ला आबाद मावनाय फोथारफोराव होनाय ओमफाय दुगैनाय बेबायदि सि सुनाय बेफोरबायदि गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो गावबागाव बुजिनांगोन जे बेबायदिनो ओ मोजां मोजां लाखिनांगोन।
औ औ नंगौ।
जोङो जेसेबांखि हायो बेसेबांनो मोजाङै लाखिनांगौ आरोना।
औ औ नंगौ।
ओ। जोंहाथ' दैमा होननानै बुङोब्ला जोंहा बुरलुं बुथुर दैमा बुरलुं बुथुर दैमाखौ बारनो थाखाय जोंङो जोबोद बोद गोलावहाय मोनसे ओ मोनसेल' नङा गोबां दङ ओ गाहाय होननो थाङोब्ला जोंहा सरायघाट दालांखौ जों मिथियो। ओ बुरलुं बुथुर दैमाखौ ओ बेयो जोबोद गोलाव। ओ मानोना बुरलुं बुथुर दैमाखौ बारनांगौ बे दैमा होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद गुवार आरो ना। गुवार आरो गोथौ बेनि थाखाय सराइखाट दालां बे दालाङा जोबोद गोलाव आरो फारसेथिं गोजौ आरोना गोलाव आरो गोजौ। ओ बे दैमाखौ बारनो थाखाय ओ बे दालांखौ होनानै जों जोबोद सुबिदा खालामनानै होदों आरोना।
ओ नंगौ नंगौ। औ ओ दाथ' नोंथां स समाबो जाया नङा जाबाय बेनिखायनो जोङो एसे दोनथ'लायनोसै नामा औ नोंथांनिसिम साबायखर खर बावनाय थाबाय।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय।
दे नोंथां दे।